हेलौ?
खोनादोंना?
औ खोनाबाय नोंथां।
दे होमबा जों दसे सावरायलायनिसै। दङ ओरैनो जोङो
दे नोंथां टपिकआ मा फोरमायहरदो नोंथांनिफ्राय।
अ जानाय लोंनायखौनो लानि।
औ दे दे।
औ।
दोनथुमनानै जानाय
औ।
भाजाबो जानो हायो बाथोनबो जानो हायो आरो लाब्राबो जानो हायो आरो जोङो बेदरफोरावबो होनानै जानो हायो। थिग बेबायदिनो जोङो जोगोनार आरो खुमब्रा बेबायदिनो दालि सबाइ ओ बेफोरावबो होनानै जानो हायो। औ बेफोर जाबाय जोंनि
बे जानाया जोगोनारफोरा दा
उम
मेसेङाव जोंना
आरोना
लासेनो हाया बेनि उनावनो
सिगाङाव मावनांगौ जायो बेबायदिनो औ जों बुथुमनानै जानो हायो आरो मैगं थाइगंफोरखौहाय। बेनि उनाव ओमफ्रायबो गोबाव बे थास' हायो जोङो
औ
मोनफ्रोमबो फिबांखौनो जोङो जानो हायो लोंनो हायो। जेरैहाय जोङो थास'आयथिं थास' बिसं बिबारखौबो जायो आरो बिलाइ बा बिथ'राइ
औ औ औ खौबो जों जानो हायो।
बे बिसं होनो जोंना माने
जों माने बिफांआ औ।
बेखौ जायो आरो
उम उम थास'निखौ ना? थास'निखौ औ
थास' बिसंखौहाय बेयावहाय जों गोबां
बेखौहाय ओरैनो देहानि थाखाय जोबोद
जोबोद माने
जेरैहाय बिथ'राइ बा बिबार बेफोराव जोङो गोखै सेबनानै जानांगौ जायो जेरैहाय जों गोखैखौ मा
मैथा गोजा
मैथा गोजाखौ मानिनाय गोदोनिफ्रायनो जाखायो।
फोरखौ होनानै जोङो जानांगौ जायो जाहाथे
जाहाथे जोंनाव बेफोरजों जों माब्ला
औ जोङो बेखौहाय
जाखांनायनि उनाव
हानाय जायो।
बिदि जायो।
औ
बे थास' आथिंखौबो जोंनिया बा गासैबो जायो दानिया औ मोनसे गिदिर थायो बे गिदिरखौ मोजाङै जिरनांगौ नङाब्लाबा बियो
हेल
मोन्नो
उदै सिङाव थाङोला बे हजनि जानाय
औ।
औ मजां थास'खौनो गोबां रोखोमनि जेरैहाय दङ
ओमफ्राय औ ओमफ्राय जोंहा बेयाव गोखै गोखैफोरबो होनानै जानाय जायो आरो ना जोंहेथु माननाया गैया जायो।
औ बेनि थास' आथिं जोंना नांलाया जारिफोर होननानै ल हायो। बे खौबो जों जायो बिनि बिफांखौबो जों जायो। जग्रा आरो
औ।
थास'फोर ब बोथार थास'ब जाया बे गैया। ओमफ्राय आरो बेनि बिफां आ
उम उम।
दै तेस्त मानि गोदै जायो जोङो बे खौहाय नाफामजों जानो हायो बेनि उनाव आरो जोङो बेखौ ना गोरानजोंबो जानो हायो अमा बेदरफोरजों जानो हायो बेबायदि बेखौ जों जानो जायो आरो जे नोंथांमोननि जायगायाव माबायदि जायो।
औ नोंथां माखौ होनदों।
बेबायदिनो थास'फोर बेखौ बोरै जायोबा मा मा दङ नोंसिनियाव बेखौ फोरमायदो।
दिं थास'फोरा बे आसिना होननायखौथ' मि‌‌थियो जानांगौ नोंथाङा ‌?
औ मिथियो
औ आसिना आसिनाखौथ' जोङो मेन थास' जोंहा आसिनायानो जाहैखायो। जोङो आसिनाखौ जोंङो गोबां गुवार गुवारा माने बुरजा बुरजा आबाद मावनाय जायो जोंनिथिं।
जिहेथु जोंहा ओरै न'आवबो मोनजाबाय आरो लोगोसे फानहरनानै रांबो मोनबाय बेफोरबायदि आरो माने थास'खौ ओ ओरैजाय अमा बेदर फोरजोंबो जानाय जायो ओमफ्राय आरो थास' आसिना हिसाबैथ' जोबोद मोजांयैयो माने खायसे खायसेथ' रुनानैबो जायो बेखौ। संख्रि साहाफोरजोंबो जायो माने बिनि बिनि औ औ। फेंखाफोरबो थायोना बिनि बै फेंखाफोरा माने रुबा मोजां रुयो आरो माने ओमफ्राय मानाबोलाय बेहा माने। ओमफ्राय इदिनो आरोना ब-बहाबा माने जायगाफोरनिबो खोथा थायो बहाबा दै थानाय गाहाय जायगाफोरनिया थाब मोन सनो नागिरा आरो ओमफाय इदिनो बोरि जायगाफोरनिया थाब मोनो। फ्रु फ्रु मोनो आरो माने ओमफाय बिदिनो थास'
ओमफ्राय माबाबो होनोना नोंसोरनिथिं मा होनोथाय बैखौ बै थास' थिंख्लि होननायफोरबो दंना?
मिथियोनदां नोंथाङा थास' थिंख्लिखौ? आं मोनथिआलै। थास' थिं औ औ माने मिथिनायाथ' मिनथियो नोंथां माने जायगा लानाय जायगा नामफोरा बेलेग बेलेग जायो।
औ
औ बिदि जाबाय आरो माने। थास' थिंख्लियाबो बेबायदिनो आरो अब्लाबो जोंहा बे थास' थिंख्लिखौ जोंहा बांसिनानो आबाद खालामा बेखौ जास्ट जानो थाखाय बारि-बारिफोराव माने इदिनो फांफा फांनै दोनो आरो माने मानो होनबा बियो ओ थास' थिंख्लिया माने मोन फांसेयावनो माने गोबां ओंखारो आरो माने। ओ बेखौ जास्ट जानो थाखायल' जोङो गायनाय जायो फाननायनि थाखाय नङा औ
उम
गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर जायो माने बेयो एसे।
मोनथिला उम
लाव माने एसे गिदिर गिदिर जायो बेहा थुमफ्रा थुमफ्रानो। औ औ औ
औ
बेनो जाबाय दे।
औ बिखौ आं मोनजाफेराखै। जोंनिआ आरो मोखोनाखौबो सिन्दुर देमा होनो।
आरो औ
बियो माने
बि माने खर'आव
लागाय'।
लागाय' ओमफाय बिनिफायनो
खांनानै बि गोदोर जायो।
गोदोर जायो।
ओफ्राय आ गुफुर जोंब्ला जायो आरो एसे। नोंबो जाबाय आरो बिबारबो मोनजाबाय। गोथाव जाखायोना।
औ जायो नोंथां जायो।
खारन आथ बे मालायफोरा गोथाव मोनो आरो।
औ।
नाफाम बानायो
खोनायाखै नोंथां मा होनदों नाफाम नाफाम बानायो औ बानायो नोंथां नै जोंना बै फुजा सिजेन फुजा सिजेनाव माने जोंथिं जोबोद ना ओंखार सावनाय सम जायो माने बे समाव जोंहा गोबां ना मोनोना बै ना मोननायखौ जोङो माथो खालामनो ना जाबाबो जाख' खन हायाना जोङो बे समाव माने नाखौ आराम फोरानना लानानै
बेफोरखौ माने माबायदि ओ जोंहा देलाय लायोमोन ना बेखौ आरो सोरहाबा सोरहाबा हासुङावबो सोना दोनोमोन बेखौ। ओमफाय जोंनाथ बिदिनो आरो सिमफोल जोंनिया देनानै बेयाव थास' बिसं। इदिनो मोननैसो बिदिनो बिदिनो मिथिंगा फ्राय मोननैसो ओ बुस्थु होदेरनाय जायो आरोना बेखौ आङो मिथिथारला ओमफ्राय बेखौ देनानै माने उवालाव मोजां देनानै
औ।
ओ माने भयेमाव मोजाङै सोनानै दोननाय जायो आरोना ओमफाय बिदिनो सोरबा सोरबाथ' सप्ता नै बा सप्ताथाम बेफोरजोंनो जायो। बेफोरनो आरो ओमफ्राय सोरबा सोरबाथ' जानो मोजां मोना खोमा माने मोनामनाय माने मोदोमनायानो बिनिया आलादा नालाय इसे दा सोरबा सोरबा जाफेरो जानो हायाबो खोमा बेखौ। औ औ नोंथां दे उननि समाव मोजां रायज्लायनोसै।